नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां
औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो संनाय खावनाय बाजार जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला
औ सम दङ नोंथां सावरायजागोन
औ दा बिदिब्ला जोंहा ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां ओंख्रिफोर दङ जेरै जों जोंहा मैगं गोथां हाग्रा बंग्रानिफ्राय खापथिना जि मोननाय मैगं गोथांनि ओं ख्रै बा जोंहा बर'निनो अनलाजों दाउ स सो न अमा बिदिनो नाफाम बाथोन गांजेमा बाथोन बिदिनो बायदि बायदि ओंख्रिफोर दङ नङा होनोमबा नोंथां
औ नोंथां
ओ दा जोंहा ओ बर'नि ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोंहा अनलाजों दाउजोंनो ओ जोंनि बर'नि मोनसे सिनाय जानाय ओंख्रि होननानै जों मिथिनाय जायो आरो दा नोंथाङा बे अनलाजों दाउखौहाय माबोरैहाय संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमाय होननो हागोन ना
औ नोंथां फोरमायनो हागोन
औ
गिबियावनो जोङो माइरंखौ सुग्रोना लानानै माइरंखौ दै सरननो थाखाय दोननांगोन आरो उलार गायेनखौ माइरंखौ सुना लाग्रोनानै दै सर'नो थाखाय दोननांगोन बेनि उनाव उलार गायेन बाय दिंखिफोरखौ सुनानै बेखौबो राननो दोननांगोन आरो आथिखालनि जुगावथ' मिगसार ग्रेइनडार मेसिन ओंखारखाबाय बेखौबो सुनानै दोन दोननांगौ आरो माइरंनि दैया सरब्रा नाथाय बिखौ देनानै गुन्दै खालामनानै लानांगौ बिनि उनाव जोङो बेदरजों बा मेवाइजों सङोब्ला बेदरखौ अर जरायना साराय जाननानै थाव होनानै बेदरखौ थाव पियास थाव होनानै हालदै संख्रि होनानै एवफ्रामग्रोनानै हायखांना दोननांगोन हायखांना दोननायनि उनाव मेवाइखौबो एवफ्रामना लाबाय खारै संख्रि होनानै ओमफ्राय बेनि दैया एसे रानजबबाथाय ओमफ्राय दै होबाय बिनि उनाव दैखौ होनानै गोदौबाथाय अनला गुन्दैखौ होबाय गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ होबाय होना फ्रि फ्रि सारनानै होबाय ओमफ्राय एरै एरै होबाय नङाबा बियो गथ खायो नालाय बिनि थाखाय थाखायनो एरै एरै होबाय फ्रि फ्रि सारनानै बिनि उनाव जाब्रां हाइजें हालदै सामब्राम गुफुर जिखिनि होनांगौ दङ बेखौ होबाय होखांनायनि उनाव बेखौ गोदौ होबाय थाबाय गोदौहोनानै संख्रि खारै नायखां नायनानै नाङाखैबा होनानै आरोबाव गोदौहोबाय बिनि उनाव एसे रानजेब जेब जाबा माने मिलायनाय बायदि जाहैबा बिदि खांनानै दोननांगौ आरो ओमफ्राय बि बि मोनहैबाय ओमफ्राय खांनानै दोनबाय आरो बिदिनो खाबथिंनाय मैगं होनोबाथाय खारदै खारै खारदै खारैयावथ' जोबोद मैगं बु दङ नाम गासिबो नामफोरखौनो मिथिजोबा आङो हाग्रा बंग्रा खालानानै जा ग्रा बिदिनो खाना नै खारदै खारैखौ संजायो बेखौ नाजों संनो हायो आरो खान्थाल बेगर होफायोबा होफा जायो खा खान्थाल बे खान्थाल ओंखारनाय समाव बिदिनो खान्थाल बेगरखौबो आरो होफायोब्ला जानायाव एसे मोजां मोनो आरो। आरो आलुफोरदोंबो संजायो बिखौ आलुखौ फिथर फिथर हानानै बिदि संजायो। आरो बेखौ खाग्रोनानै लानानै साफा दैयाव सोमग्रोना दोननांगोन ओमफ्राय स्र' सुग्रोना लानानै बोखांना दोननांगोन बोखांना दोननानै जोङो सारायाव हाखानानैबो लाजायो हाखाना ला लायाबाबो जायो हाखानानै लायोबा जुदि मोजांसिन जायो आरो। बेवहाय खाना लाबाय सारायाव ओमफाय अर जरायनानै जाननानै खारै होबाथाय गेब्लेबाथाय खारै संख्रि होनानै बियो गेब्लेजोबबाथाय मोजाङै गेब्लेजोबबाथाय बेयावहाय ना एवफ्रामना लाग्रोनांगौ ना एवफ्रामनाय ना एवफ्राम मना लानायखौ ज' होबाय ओमफ्राय खान्थाल बेगरखौबो होबाय बिदिनो संख्रि फा लौ हाइजें हालदि होना हालदि होनानै बेखौ गोदौहोनानै एसे
औ।
जिखिनि दैया जोंनि थाखाय नांगौ बा जानो थाखाय बिलायोबा बेखौ खांनानै दोननांगौ ओमफ्रायनो बियो मोननाय मोननाय जाहैबाय आरो नोंथां। आरो नोंथाङा मा-माबाफोर फोरमायनो हागोन ना नोंथां बेनि सायाव?
नंगौ ओ जोंहाथ' ओंख्रि संनाय होनबा गोबां ओंख्रिफोर दंङ नोंथांङा दा अनलाजों खारै खारै माबोरैहाय संङो नोंथांङा फोरमायलांबाय ओ आं दा नोंथांनो सबाइजों साम'खौ मा बोरैहाय संङो नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओ औ जोङो सबायजों साम'खौ संनो थाखाय जोंहा साम' नांगोन ना बे साम'खौ जों फुख्रि बा जोंङो दैमाफोरनिफ्राय खननानै लाबोनाय जायो आरो नंङाबा जोंङो बाजार निफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो आरो जोंहा बेखौ लाबोनानै जोंङो बाल थिं फोराव जोङो सोमनानै दोननांगौ आरो हरसेसो अब्लासो बिनि जि जानाय मै ला फोरा बाला फोर जायोना बिसोरो बेयो खारो आरोना ओ बिखौ हरसे सोमना दोनना बाय दोननानै जोंहा बेखौ सुखांनानै मोजाङै हुनांगौ आरो ओ आरो जोंहा बेनि जि थाखोन ओ बेनि खुगानि जि थाखोन जों बेखौ ओ जिफोरदो जोङो ओ एख'ना गारनांगौ आरो ना आरो जोंहा बेनि जि लेनजाय खिथुखौ जोङो ङो दानसना गारनांगौ आरो बेनि उनाव जों बेखौ सानद्रियाव दोननानै मोजै हुख सुनांगौ आरो जाहाथे बिनि जि आइरन मैला फोरा खारो बेनि थाखायनो मोजाङै सुनानै लाखानांगौ आरो। बेनि उनावहाय जोंहा सबायजों संगोन ना बे सबायखौबो जोङो दसे सम सोमना दोननानैहाय ओ बिनि जि गोसोम गोसोम बिगुरा जाहाथे खारो बेनि थाखायनो जों बेखौ दसे सम सोमना दोननानै ओ बेखौ सुखांनानै जोङो मोजाङै सुनांगौ आरो सुनानै जोंहा ओ सबाइखौ खायफा खायफा रुनानै लाग्रोयो खायफा खायफा रुनानै लाग्रोआ आरो बिदिनो आ स माबाखौ साम'खौ जोङो मोजाङै थेब थेब थेथुम होनलायनाय जोङो एवना एवफ्रामनांगोन आरो ना। बिनि उनाव जोङो बिनि जि नांगौ बायदि मस्ला जेरै हायजें सामब्राम गुफुर बान लौ आरो गोबां मस्लाफोर दं बेखौबो होजायो ओ बिदिनो जोङो ओ ओ होनानै बे जेब्ला ओ साम'खौ मोजाङै एवफ्रामो एवफ्राम खाङो अब्ला जोंङो सबायखौ होनानै होनाय जायो आरोना रुनाय सबायखौहाय जोङो खा ओ रुनायाव ओ जोंहा खारैबो होफानाय जायो आरोना बा जोंङो बिदि रुबि सेयावनो ऐदि जेनेबा दै होनाय समाव जोंङो खारैखौ होजायो आरो जोंनो सबाय संनोबोथ' जोंनो खारै नांथारगौ नालाय नोंथां।
होनानै जोङो बिनि खारै संख्रि नायनानै जोङो बेखौ जानो हानाय जायो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ ओ बेनि उनाव- हाय जोंहा खारै जोंनि ओ बर'फोरनि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जों खारै ओंख्रि होननानै- नो मिथिनाय जायो बे खारैखौ बोरैहाय बानायनाय जायो होननानै बुङोब्ला ओ थालिर बिफांनि- बानायनाय जायो आरोना। गो खायफा खायफा सुबुङा मैदुफुलनिफ्रायबो बानायनाय जायो होननाय खोना- दों आङो। नाथाय आं मैदुफुलनि खारै बानायनायखौ नुवाखै आरो ना बेनिखायनो आङो ओ थालिरजों माबोरैहाय बानायो नोंथांनो फोरमायनोसै। आ बे बे थालिरखौ जोङो दानफायग्रोना लानांगोन आरो ना बेनि मादाफोराबो खारै जायो आरो। जों बेखौ ओ जावखुनोबो नांगौ मादाखो आरो जोंहा बेनि थालिर बिफां दानस'नानै जोङो बेनि दख'ना थालिरनि जि दख'ना बेखौ जोङो जेनेबा बेखौ सेखादो ओ फिसा फिसा जिरनांगौ आरो। जेब्ला नानैहाय सावनाय जायो सावनानै जेब्ला बेयो हांगार जाजोबगोन बेाहाय जोङो फालि- बस्था बा खादाफोराव जोङो लाना फैनानै न'आव बिनि सरग्रा आइजेंफोरजोंहाय जोङो सरनाय जायो आरोना नोंथां।
औ
बे ओनसोलावहाय ओ जेनेबा मा मा मैगं गोथांफोरनि आबाद मावनानै
हेलौ नोंथां खोनां खोनानायाव एसे प्रब्लेम मोनदों नोंथां। हेल' नोंथां।
अ खोनायाखै नामा नोंथांङा?
औ खोनानायाव एसे प्रब्लेम मोनदोंमोन नोंथां नोंथाङा बुंफिननो हागोन ना?
औ आं सोंदोंमोन नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबोरैहाय ओ खारैखौ बानायनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ बेफोरदिनो नों नोंथाङा जेरै फोरमायलांदों बेफोरदिनो खारैखौ बानायनाय जायो। गिबियावनो थालिर- खौ दानग्रोना लानांगौ जायो आरो बिनि मादाखौबो जावफुनानै गोबा गोबायै दाननानै दोननांगौ जायो रुवा नङाबा सेखाजों बिदिनो दानख्लानांगौ जायो आरो जावख'नो गोनाङाव जों खदालजों जावख'नो गोनां जायो। आरो बेखौ हाख' हाख' जिरनानै बेखौ हाख' हाख' जिरनानै ससे ससे रुवाजों दानस'ना लानानै जिरना जिरनांगौ जायो गोबा गोबायै। आरो थोराइ थोराइ होनांगौ जायो बेखौ ज' ज'यै होबा बियो राननायाव एसे उसु- बिदा जायो। बिनिखायनो बिखौ मोजाङै रानहोनोबा एसे ट्राइ ट्राइ खालामनानै होनांगौ जायो आरो अखा हाबा बियो गिसि सिफिनबाथाय एसे गाज्रि जानो ना- गिरो बेखौ अखा हानो नागिरनाय समाव बिखौ बुथुमनानै प्लाषटिकफोरजों खोबना दोननांगौ जायो।
औ
आरो बियो सान्दुङाथ' मोजां मोनबा सानथाम सानद्रैयावनो राननाय जाहैयो। सान्दुं मोजां मोनाबाथ' जोबोद गोबाव सम लायो। आरो बेखौ रानबाथाय बुथुमनानै सावनांगौ। सावनानै रानबाथाय बुथुमनानै साफा जागा बानायनांगौ आरो बे जागाखौ लिरनांगौ। लि- लिरना-लिरखांनानै बेखौ सावनांगौ सावनानै बेयो गुन्दै माने हांगार जायोब्लाथाय बेखौ हांगारखौ माने अरखि थायो नालाय जों दांब्रबनोबो हाया सुनो होनांगोन एसे सुबाथाय बेखौ जोङो सानद्रियाव सालिनांगोन ओमफ्राय मोजां स्र' मिहि ओंखारनायफोरखौ एक्स्रा दोननानै रग'खौ एक्स्रा दोननो हायो। आरो मादाया बारा थब नो राना नालाय बेखौ एसे उनावहाय साफा जागा खौ साफा खालामफिननानै एसे उनावहाय सावनानै दोननाय जायो आरो सालिख'नानै बिदिनो बानायनाय जायो नोंथां।
औ
नोंथाङा खोनादों ना?
आरो बेनिफ्राय औ नोंथां खोनादोंना? आरो अ जोंहा नोंथाङा दाब दानि बावैसो बुंलांनाय बायदि ओ खारै जेनेबा खारदै खारैखौ मा बोरैहाय संनाय जायो होननानै बुङोब्ला उ जोङो हाग्रानिनो गोबां मैगंफोर खाबथिंनानै मोनो। जोंहा न'आवबो गायनायफोरखौ खाबथिंननानै मोननाय जायो आरो जेरै जोङो लाव बिजौफोरखौबो ओ खानानानै जोंहा।
दि जानाय जायो आरो ना जेरै लाव बिजौ जारि बिलाइ धन्द्रा बिलाइ आरो ओ लाय बिलाइ ला फा आरो सजना बिलाइ बेफोरखौ जोङो खााबथिंनानै जोङो खारै ओंख्रि जाबा जोबोद गोथाव जायो आरो ना नोंथां नाफोरजों जानो जायोबाथाय। आरो जोंहा मैथा जोंना ओ खांख्राइजों मैथा बेफोर बिजाबाबो जोंहा जोबोद गो थाव मोनो आरोना आरो जोङो गांजेमा‌ फोरखौ बा थोन जाबा फुं फुङाव जोङो गांजेमा बाथोन बा खांख्राइ बाथोनजों ओंखाम सोमनानै जाबा जोङो मा जोबोर गोथाव मोनाय जायो आरो मिदिनो जोंहा मि थिंगायाव गोबां मैगं-थाइगंफोर दङो ओ हाग्रानिनो मोननाय जेरै था स' थास'खौबोथ' जोङो न'आवबो गायो हाग्रायावबो मोननाय जायोना नोंथां। जोंहा थास' बिबार दा जोंहा दैलां बोथोरावहाय थास'बिबारनि ओ दिन नङा होनबा बे थास' बिबारखौ जो अमा बे दरजों ओ जाबा जोबोद गोथाव जायो आरोना बिदिनो
औ नोंथां।
मैगं-थाइगं दं जोंहा ओ खाबथिंनानैबो जानो हायो बा आबाद मावनानै जोंहा न'आव बो जानो हायो। दा जोंहा जेरै न'आवनो ओ खुमब्रा खुमब्रा फुलिखौ जोङो गायनानै फांफा फांनै गायना ना दोनबाबो जोंहा बेयावनो मान लानानै गोबां ओ फिथाइ होयो।